औ
गोजोन मोनाबिलि नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि मा खौरांमोन नोंथां
औ आं नोंथांजोंहाय बर'नि बर' हारि हारिनि माखासे समाजनि बागै सोंनो सानदोंमोनखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
औ दे फोरमायनानै होलांलाय।
औ औ दा बर' हारि हारिनि बागै होनना बुङोब्ला बर' हारिनि बागैथ' जोंहा गोबां बुंनो बा मिथिनो गोनां सावरायनो गोनां गोबां खोथाफोर दङ बर' हारिनि बागै जों बुंनो थाङोबा एलु एला खना खनला गाससिखौबो सों सोदोबखौ बुंजो जोबनानै फोजोबनाया गोरलै नङा बायदि जोंना बर' हारियावहाय माने जोबोद मोनसे ओ गोजोनथाव सोमोनांथाव जोबोर बाखनायजाथा थाव जोंना बर' हारियावहाय गोबां खोथा बाथ्राफोर दङ जोंना गाननाय जोमनाय निफ्राय लाना जानाय लोंनायनिफ्राय लाना हारिमु आसार खान्थिनिफ्राय लाना जिउ खुंनायनि लाना जोंना गोबां खोथाफोर दङ दा बर' हारिनिफ्राय आङो बुंनो थाङोबा गिबि गिबियावनो गाननाय जोमनायखौनो लाग्रोनोसै नोंथां ' हारियावहाय जोंना गाननाय जोमनायावहाय जोंना बर'फोरनिया दख'ना हिन आइजोफोरनियाहाय हौवाफोरनियाहाय जोंनियाव गुबैयै गामसा जों बेफोरखौ मिथियो दख'नाफोरखौ माय जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो गानखायो। आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ जोंनि गानग्रा जोमग्रानि मोनसे सिनायथि बेखौ बे बेखौ जोंनो बर' हारियाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो खुन्दुं थुनानै गावनो खुन्दुंआवहाय गाब गानानैहाय जोङो हिसान दानानै बा हि हु दानानै हि जोमखौ दानानै गाव गावनो दानानै नानै गानोमोन आरो नोंथां बे जोंना बेफोरबायदि जोंना बर' हारियाहाय गोदोनिफ्रायनो रोंखा राखामोन। जो गोबां हाबाफोराव रोंखा राखा जायफोरखौ बिथांमोना गाव-गावनो मिथिंगानि फ्राय मोननाय फिथाइ-सामथाइ बिबार रोदा बिलाइ बायदिफो फोरखौ जोंना देग्लिनानैहाय बेनिफ्राय ओंखारनाय बिदैखौनो ओ जोंना गानानै खुन्दुंआव गाबहोनानै दानानै जोङो जि जोमखौ गानोमोन आरो। बिनि अनगायै बो जोंना मोनसे बो ओ ओ गोबां मोनसे सिनायथि दं जोंना आर'नाइ। आर'नाइआबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोख्रों सिनायथि आर'नाइ खौ जोंना मान बावनाय बायदि सनमान होनाय बायदि हाबाफोरावबो बाहायो। बे जोंना आर'नाइआनो गावनो जोंना सनमान गोनांखा जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो दाबो नुयो जोंना दासिमबो फोथायो दा बेनि अनगायैबो जोंङो जानाय लोंनायनि बा गै जानाय लोंनायावबो जोंनि बर' हारियाहाय जोबोद आखा फाखा आरो जोंङो जोबो थावनाय ओंख्रिफोराहाय जोंना मि थिंग्रानिफ्रायनो मोना बायदिसिना दिंखिया सबायजों साम' अनला लाजों ना अनलाजों थाइगिर। अनलाखौ नों गोबां रोखोमैबो जानो हायो अनला जों थाइगिर खायफाया अनलाखौनो गोखायैबो जायो खायफाया अनलाखौ मुलाजोंबो जाय यो खायफाया अनलाखौनो बेदरजोंबो जायो बे सर बिबारजोंबो जायो गोबां रोखोमनि जोंना जानो हायो। लोगोसेनो बर'नि जोंना आंगो ओंख्रिफोर मैथाजों ना मै थाजों साम' सबायजों साम' सबास सबायजों ना गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि ओंख्रिफोर दं। बेजों लोगोसेनो जोंना दंबावो इन्दि इमबर सरि लाथा एम म्फौ निमाहा लाथा एम्फौ जोंना लाथा एम्फौखौबो जोंना बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो गाव-गावनो फिसिनानै गाव-गावनो औ जों ना ओ बिनि बिलाइफोर एम म्फौ इन्दि बिलाइ बिलाइफोर नागिरनानै गावनो फिसिनानै गाव-गावनो ओ बेखौ जोङो जायो मानो होनना बुङोबा बेफोरनो जोंनि बर' हारिनि एंगार हायो जोंना ओंख्रिफोर जायखौ जोंना बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जाबोखायो।
उम-उम।
जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बायदिबो बेफोर ओंख्रिफोराहाय। लोगोसेनो जों बुंनो थाङोब्ला धोरोमनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ बाथौ धोरोम। जायखौ जोङो गुबुन गा-गासै हारियाव हादरनाङैनो जों नायनो थाङोब्ला जों निया बाथौ धोरोमखो जोंङो खालि जों बर' हारियावल' जों फुजिनायखौ नुयो नोंथां। जोंना बाथौआहाय जोंना मोनसे सिजौ बिफां जायखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो फु जिबोयो जेरै- सिजौनि सिरिया सिरिबा बेफोरबायदि जोंना गोबां लोगोसे बे बाथौआवहाय जोंना बायदि नेम खान्थिनि गेजेरजों सिबिबोयो आरो लोगोसे बिदिनो बाथौ फुज जा बायदिसिनाबो जोङो फोर्बोफोफ खुंनायखौ नुनो मो नो नोंथां थ' फोर्बोनि बागै बुंनो थाङोब्ला आं गोसोआव फै बुंनो आरो लुगैबावो गोबां बर' हारियाव गाजा गोमजायै खुंनाय जोंना मोनसे फोरबोफोर दं। जेरैहाय बैसागु फोर्बो मागो फोर्बो बैसागु फोरबोखौ बुंनो थाङोब्ला बे बैसागु फोर्बोआ ओरैबायदि रंजाथाव मोनसे सोमोनांथाव फोर्बो। जेरावहाय गासैबो सु सुबुंफोरा जोंना बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ गासैबो रंजा बाजायो ओंखारलायो। गोदान गानै जोंनि हारिनि ओ गानग्रा जोमग्राखौ लानानै आर'नाइ लानानै नि दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा जाबस्रिं हारम'नियाम बायदिफोरखौ लानानै जोङा आंगो जोंनि बेफोरो दामग्रा दामग्रा जु दामजुफोर नोंथां लोगोसे जोंना आंगो जोंनाव ओ मेथाइफोरबो दङ। बेफोर दामनाय देनाय नाय मेथाइ गाननाय जोमनायजों जोंना ज' ज' ओंखारो ज' ज' मोसायो। मागि आरो होनना बैसागुफोरखौबो गाजा गोमजायै खुङो लोगोसेनो मागोनि बिथिं बेयाव बुंनो थाङोब्ला मागोआवबो ज' ज'यै जोंना रंजाालायो फिथा सौराय ओ लावदुम बायदिसिना सावलायनानै जोंना ज' ज'यै जालायो खौसेथि जोंना बर' हारियाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बेफोरबायदिनो फैखादों गावबा गावजों सनमान होलायनाय आरो जोंना बर' हारिनि गास गाैसै सुबुंफोरानो जोबोर रोंखा राखा माथो बर' हारिनि बागै नि बर' हारिआहाय खोब सादारन भाबैहाय जोंना जिउखौ खुंबोदोंमोन। जिब जुनार फिसिनानै जौ सावनानै खौसे मावनानै दांनानै गोख्रोङै हाबा मावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' हारियाहाय जिउखौ खुंबोदोंमोन आरो नोंथां आङो। बर' हारिनि बागै बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनो बर' हारिनि सोमोन्दै बर' नानै होनाय जाबाय नोंथां जेरावहाय जोंनि बर' हारिया जोबोद मोनसे गोख्रों हारि आरो दा बिनि अनगायै नोंथां बर' हारिनि सोमोन्दै मायबाफोर बा बर' हारिनि नङाबाबो नोंथां। मायबाफोर खोथा आंनो फोरमायनो सानदों नामा?
औ औ स आङो आङोहाय समाज ओमफाय मानसिया मा मानसिया बानायनाय आबहावा बिजों मा मा खालामो समाजावहाय बेफोरनि बागैसो होनगोन आरो। समाज होननानै बुङोब्ला जोङो सरासन सनस्रायै दाजानाय थानो लानायाव जाय आबहावै सोमजि बे समाजारि आबहावा बुंनाय जायो बे बिथिङाव हारिमुवा मैखोम बाहागो लायो जेरै समाजारि आबहावायाव खायसे समाजनि बिबानबो सोमजियो समाजनि आबहावाया बि जोंहा बिनि गेजेराव हेफाजाब होलायनाय सानलायनाय बायदि बिथिङाव थुलुंगा होयो समाजारि आबहावायाव मानसिखौ गोरोबनानै थालायलायनाया याव मदद होयो बिसोरो गावबा गावनि मोन्दांथिखौ रानलायनानै गुरन्थ' फैनो हायो। मानसिया गावनि सोलो बोलो बायदिफोरखौ बाहायनानै गावनि खाबुनि थाखाय जेरै दालां लामा न' बां आबाद फोथार बान्दो बाला बायदिखौ बानायनानै बानाय नानै लानो हायो बिब्दि खालामनायाव मिथिंगायारि आबहावा गोबाङै रोखोमै सोलायबोदों बेफोर बेफोरो जोंनिया हारिमुजों लोगोसे समाजारि आबहायावबो गोहोम खोख्लैयो मोनैयावबो गोलैयो बेनि गेजेराव जोङो समाजाव गोग्लै ग न'खर गोबां न'खर ज' जानानैसोहाय मोनसे गामि दानाय जायो बे गामिनि गेजेराव मोनसे समाज दानाय जायो आरो खोनादोना नोंथां औ जेरै बे न'खरफोराव जोंनियाव मा थागोन जेरै बिमा बिफा थागोन फिसा फिसौ बि बिबथै बिमादैै बिबौ बिबै बायदिखौ लानानै ओ न खर गंसेखौ जोङो दानाय जायो न'खर गंसेयाव गुबुन गुबुन बैसोनि मानसिफोरबो थायो आरोना। जेरै ओमफाय ओनसौ न'खर जानो थाखाय जेनेबा जोंनो न' बांनांगोन बे न' बांखौ मानसिया थानो था खाय जा गावनो गाव न' बांखौ लुनानै लायो जेरै न' बे मानसिनोनो साननैसोनि थाखाय एबा अरायथानि थाखाय थानो लानाय नि सुबिदा होयो न'आ गावनि एबा रायजोनि जानो हागौ ओ न'खौ मानि था बानायनाय जायो जेरै अखा बांखा खैफोद आफोद एम्फौ एनला बायदिनिफ्राय जोंखौ रैखा मोननो था खाय जोङो न'खौ बानायनानै मानसियाहाय संसार जायो एबा थायो आरो न'फोरखौ जोङो जिगाबनि थुरिनि औवानि दफांनि-दंफांनि बायदिजों बानायनानै हायो आथि ओमफाय आथि सिगांनि समाव बिदि लुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव दा इ था सिमेन्ट एलुमिनियाम प्लास्टिक बायदि बायदि न' बांखौ बानायनायखौ नुनो मोनसै खोनादोना नोंथां
औ होनादों नोंथां
बेफोर थांबाय आरोबाव जोंनि समाजाव गोलैबावो नुसुंसे जेनेबा जोंनि जेनबा समाज होननानै बुंबाथो जेरै न'ख न'खर जानायनि उनाव जों समाज जानाय जायो बे समाजै मोनसे गामियाव जेरै नुसुंनि थायो जेबा खाथि खिथि थानाय गंनै न'खर जेबा नुसुंसे बुंनाय जायो बि खौहाय नु'सुंसेया सेया सुबा एबा गामि महर होयो जेनबा न'खर न'खर थानानैहाय जेनबा बेखौ होनदों गंनैसो सभा लानानै मोनसे समाज जायो जाय न'खराव जा गाहाय बेनि बे बिमा गाहाय न खर बुंनाय जायो आ बेबायदिनो न'खरखौ दाजानाय समाजै बिमा गाहाय समाज न'खर गुबुन फारसे थिं जेनेबा न'खरफोराव बिफाया गाहाय बे न'खरखौ बिफा गाहाय न'खर बुंनाय जायो आरो बिब्दिब्ला न'खरफोरजों दाजानाय समाज खोनो बिफा गाहाय समाज बुंनाय जायो आरो जोंनि समाजाव समाजारि फसंथानफोरा जेरै मा माया गोलैयो बेफोरनि बागै खोन्थानो सानदों नोंथां खोनादो ना
औ खोनादों नोंथां
ओ जोंनि समाजावहाय मा मा दङ सोलोंथायारि फसंथान दोरोमनि फसंथानफोर रां खान्थियारि फसंथानफोर ओम बायदि बायदि आरो समाजजों मोनबा गाहाय समाजारि फसंथान दंबावो बेफोरनो जाबाय न'खर सरखार रांखान्थि दोरोम आरो सोलोंथाइ बेफोरनि अनगायैबो समाजाव गोग्लैयो जेरै हादोरसा ओम गोबां जिल्लाजों लानानै मोनसे रायजो दानाय जायो आरोना ओ जायो रायजोआ जाबाय थि खोन्दो थानो लानाय सुबुं थुबुरखौ लानानै दाजानाय हादरफोराव गं द' खेथ्र'नि खुंथायारि हान्जा जेनेबा हादोरसाया मा जायो जाहैदों ओ गं-गं द' हादोरफोरजों दाजानानै बे हादोरसाया जायो आरो हादोरसाया एबा रायजोआ मोनथाम गुदि मुवाखौ फोथा थायो बेफोरनो जाबाय हा खोन्दो सुबुं अनजिमा आरो सरखार नाथाय बेफोरो थायो आरोना बेनि उनाव हादोरसाखौ दानो थाखाय जोङो गोबां जिल्लाफोर जों ज' दानानैसोहाय बे हाद बेसफोरखौहाय दानो हायो आरो खोनादोंना नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंनियाव गोलैयो समाजावहाय गामि गामि पन्साय गामि पन्सायत जाबाय आथिखालाव जायगायारि गावखुंथायाइ राहानि गाहायथार खुंथाया राहा उदां स जेनेबा जोंनिया जोंनि भारत हादरावहाय उदांस्रिनि उनाव नाइनटिन फर्टि इट मायथायाइाव गिबि गामियारि पन्सायत आयना नाजाव जादोंमोन आरो खोनादों ना नोंथां? गोबां सोलाय सोल'नि जोबनायाव नाइनटिन फरटिनााइन मायथाइयाव आसाम सरकारा गोदान पन्सायतखौ दानाय जायो। जादोंमोन आरो बे आयेन बायदि आस आसामाव थामखोंलारि पन्सायतनि राहा खालामनाय जादोंमोन। सोलायनाय जादोंमोन आरो बेनि उनावहाय बेफोरनो जाबाय गाव पन्सत ओनसोल आनसलिक पन्सत जिल्ला परियद बेफोरखौ दानाय जादोंमोन आरो गाव पन्सायतनि खामानिया समा बा बोसोर खालामनाय जादों आरो गामि पन्सायतनि खामानिफोरखौ। बेहाय मोनजे बाहागोआव राननाय जादोंमोन बेफोरनो जाबाय। सरासनस्रा खामानि आबादनि सोमोन्दो गोनां खामानि जुनार फिसिनाय सोमोन्दो गोनां खामानि। मानि समाजारि हाग्रा बानायनाय सोलोंथायारि खामानिफोर सुबुं सावस्रि एबा न'खर हामलायथि खामानि आइजो आरो खुदिया या जौगानाय निखावरिथि होनाय। लामा सामा बानायनाय दै जगायनाय गामियारि मोब्लिबथि खालामनाय आसामाव गासै